औ।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ ओ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ। ओ नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन माने ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाया बर' फोरनि गेजेराव मोनसे आंगो हेंगारायै मोनसे ओ दोरोङारि नङा होमबा? ओ
न नोंगौ।
दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा माबायदि मुलाम्फा मोनो एबा माबायदि बे फोरमायलांदो नोंथां।
औ औ। दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला थ' जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखामोन आरो दानाय लुनायाव। अ बिसोरो माने गोदोहाय ओ जोंना आइजोफोरा बर'फोरा ओ गावबा गावनो बिदि न'आवनो न'खर न'खर बयनाबो माने बिदि इसान सालि थाखायोमोन आरो। बिसोरो गावबा गावनो ओ गावनि गाननाय जोमनाय दख'ना ओ दख'ना फालि बेफोरखौ माने ओ दाना लायोमोन आरो गावनो माने दानानै बिदिनो गानोमोन न'आव गाननो थाखाय ओ आरो जोंङो बिदि ओ बाजारफोरनिफ्राय बारा एसेबां माने बायनाय जायामोन आरो। माने गावनो दाखायोमोन नालाय गोदो गावनो दानानै गानोमोन। ओ आरो बिदिनो आगरफोरबो एरोमोन। दखनायावबो आगर एरना लायोमोन आरो बिदिब्ला ओ फालिफोरावबो आगर एरोमोन आरो गावबा गावनो
औ
औ आ बेफोरबायदि ओ गोदो बेफोरबायदिनो माने ओ गानोमोन आरो हौवाफोरनो थाखायबो बिदि इ गामसा दाना होयोमोन। बिसेनि थाखाय ओ गान दायोमोन आरो आरो जोंना आथिखालावथ' बेफोरबायदि गैला ओ बेफोरबायदि माने आइजोफोरा जोंना गुबुन खामानिफोराव मुखुब थाजोबो नालाय बेनि थाखायनो जोंङो ओ दानाय जाला रावबो बांसिनानो जोंङो बाजार माबा गलाफोरनिफ्राय बिदि बायनानै लाबोनानै गाननाय जायो आरो। गामसाफोरखौबो जोंङो बिदिनो बाजारफोरनिफ्रायनो बांसिन बायनाय जायो आरो दख'नाफोर खौबो बायनानैनो गाननाय जायो आरो। ओ गोदो माने जोंना बांद्राय इदि ओ फरायनायफोराव माने एसेबां माने गोसो गैयामोन नालाय। फरायनोबो होनो हायामोन नालाय सिङाम गोदैयो बेनि थाखायनो न'खरनिफोराबो जोंना सुबिदा ओ गैयिनि थाखाय बिसोरखौ जि दानानैनो जानो होयोमोन आरो जोङो बिदिनो ओ जि दानानै नो जायोमोन आरो जोंना आ गोदोनि बिदिनो बुरै आ बुरै राहाबनानै थानाय सोरबा बैसो जा ओ सोरबा बिदिनो हाबा जायालासिनो थानायफोराबो ओ थानाय हाबा जायालासिनो थानायफोरा बिसोरो जि दानानैनो माने ओ दङ' आरो दाबो ओ बे गामियाव उ गामियाव दायाब्लाबो जोंनिया बिसोरो इदिनो ओ दाग्रा सलकुसि होननाय जायगा बेयावहाय जि दानो थायो आरो। आरो दानि जुगनि आइजोफोराथ' बेफोरबायदि दानायाव एसेबां मान दानाय लुनायाव एसेबां माने ओ रोंखा राखा नंखाला नालाय दानियाथ' बयबो गोरों गोरा फरायनायाव गोरों गोरा जाजोब्बाय आरो बयबो बिदिनो ओ अफिस स्कुल कलेजफोराव बिदिनो खामानि मावजोबो बेनि थाखायनो जोंहा माने बेफोराव जेबो गोसो होनाय जाला नालाय बेनिखायनो रोंला। बेनिखायनो ओ जोङो बांसिन ओ ओ बाजारफोरनिफ्रायहाय जोङो बायनानै लाबोनानै गाननायखौ नुयो आरो बांसिन जोंना बेसो सोलिगासिनो आरो। बेफोरबायदि औ आरो गोदोनि आइजोफोरा गावनो रोंखायोमोन आरो आगरखौबो सुनो सुनानै लानो गावनो रोंखायोमोन ओ गो बायदिसिना रोखोमनि आगर एरोमोन जेरै बिदिनो हाजो आगर दिंखिया बिलाइ आगर थाइगिर बि बिबार आगर बेफोरबायदिखौ आरो फारौ मेगन बेफोरखौ एरनानै लायोमोन आरो दख'नाफोराव। दख'ना फााललि बेफोराव एरोमोन
औ
औ बेफोरबायदि ओ एरनानै गानोमोन आरो जोङो बे खौ ओ फानहैनोबो हायोमोन आरो फानहैयोबोमोन बाजारफोराव गलाफ्राव। बेफोराव जोङो फाननो लाङोमोन बे
औ। औ।
ज
औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो माने ओ जोंना गोदोयोहाय दख'ना फोरनि दामफोराबो माने एसेबां बुरजा नङामोन ओ थामजौ ब्रैजौ बेफोरबायदियावनो मोनला बायोमोन आरो।
औ
नाथाय आथिखालावथ' द ख'ना गांसे बायनो थाङोब्लाथाय जोङो थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदिहाव लासै लायो आरो जोंना।
औ नंगौ
आरो औ गामसानि दामफोराबो आ दा ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि जालांबाय नाथाय गोदोथ' खम बेसेनावनो मोनोमोन आरो गोदो।
औ।
औ आरो जोङो ओ दा बिदि बायनानै मेसिनजों दानानै फाननाय दख'ना एबा फालि जोमग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ लानानै एसेबां मोजां मोना आरो बेफोर माने मेसिननिफोरा एसे ओ गोबा जायो नालाय स्रं स्रं नुयो। मोजां जाया आरो थाबनो हामा जायो जियो बेफोरबायदि आरो गोदोनियाबाथाय ओ गोबां रोजा जायोमोन मोजांबोमोन गाननो थान्दा बेफोरबायदि ओ जायोमोन आरो गोदोनि दख'नाफोरा नाथाय गोदोनि दख'नायाथ' दा ओ दा गोदोनिफोराबो दख'नाफोराबो ओंखारफिननो ओंखारफिनदों थेवबो माने गोदो जेरैमोन ए बेफोरबायदि नंद्राया आरो दा ओंखारनायफोराबो। उम। गोदोनिया माने एसे मोजांसिनमोन जों ओ दानियाथ' एसेबां मो जां नङा बेखौ आङो ओ माने गोद दानि बायनायफोरखौ एसेबां माने मोजां मोना आरो माने मेसिनजोंसो दाजो नाय जायो नालाय। बेनि थाखायनो एसेबां मोजांबो नङा गाननो। नुनायाव ओ समायना नुयो आरो औ।
औ।
औ नोंथांमोननिथिंजाय ओनसोलफोरावनो ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो दानाय लुनाय ओ दानाय लुनाया सोलिगासिनो नामा?
औ नोंथां सोलिगासिनो।
औ।
नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जोङो न'खर न'खर गैयाबाबो जोङो न'फा न'नायखौ जोङो नुनो मोनो। गोबां दानाय बिदि जोङो बायनायनिसाय ओह नोजोर होना नायबा जोङो बायनायनिसाय जों न' दानाया गुबैसिन ओ मोजां एबा जोरसिननायखौ जों मोनथियो।
औ।
बिदिनो जोङो रोजोबनाय दानानै जोङो न'आव दानायफोरखौ जोबोर ओ जोरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो आथि खालाव गोबां दारिमिन ओ गिदिर गिदिर बिदि ओंखारदोंब्लाबो बेखाय जोङो दाना फाननायफोरखौ जोङो गोबां थाबनो जिनाय एबा थाबनो जोङो ओ सराय जानाय ओ बिदिनो जोङो गोजाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिनो न'आव दानायफोरा जोंनिया बेसेना बांसिन बिदिनो जोङो गोबां फालियानो जा एबा जोङो ओ गामसा बिदिनो जोंङो अग्रं दख'नाफोरानो जा बिदि गोबां मोनो। जोङो ओ लांगा दख'नाफोरजोंनो जोङो बायनायफोरजोंनो जों अग्रं दख'नाखौ खमन खमन ओ बेसेन मोनो जोङो बिदिनो अग्रंफोरखौ जोङो बिदिनो ओ द'जौ बिदिनो बाजौ ओ बाजिफोरावनो जोङो ओ बेफोरावसो जोङो मोननो थाङो। ओ जोंनिया बर' आइजो फोरा गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा बिदि जोङो आगर एरनाय एबा जोङो ओ दाउ लांनाय एबा सिखिरि ओ बिबाराव बारनायफोरखौबो जोङो एरखांनायाव बिथांमोना आइजोफोरा आखा फाखा होनना जोङो मोनथिनाय जायोमोन। ओ जि दानो थाखायबो ओ बिदिनो बंफां लाइफांनि बेन्दों बेनलाखौ देग्लिनानै बिदिनो खुन्दुंफोराव जोङो रुनानै गाबहोनानै जि दायमोन होन्ना मिथिनाय जायो नङा होमबा। ओ बिदिनो दानानै गावनि नांगौखौ दाय मोननो ओ न'खरफोरनियावबो जोङो गावनि नामखौ गोदाना बिसोरनोबो सुफुंनाय होयोमोन ना मिथिनाय जायो। ओ गलाफोरनिफ्राय बायनो थाखाय रांनिबो गोनांथिमोन आगोल। नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबांखौनो दानाय नुलिया। ओ बिदिनो गामि ओनसोलफोरावसो जोङो न'फा न'नै दानाय नुयो ओ जोङो मायबा मोनसे जोङो फोरबोफोर एबा जोंनो नांगौ जाबा हााइ गरान- गलानिफ्राय जोङो लानानै फायब्रबनानैबाबो जोङो बायब्रबनानै गाननायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बिदिनो बर' लाइमोनफोराबो दानाय लुनायनि ओ सिगां आगोलावनो जोङो सोलोंथाइयाव गोसो होग्रय नङा होमबा, सोलोंथाइ बिफानाव गोजान गोजान जायगा फ्राव फरायनो थाहैनाय न'फोर जा गाफोरखौ जोङो गामि ओनसोलफोरखौ गारनानै थांनाय ओ बेहायनो ओ बर'फोरनि दानाय लुनायफोरा एसे खम जालांदों होनोमबाबो ओ दासिमबो जोबनो थाङा आरो एंगार हायि मोनसे दोरोङारि दानाय लुनाय बर'फोरनि ओ बेखायनो जोङो बेखौ गारनो हाया। ओ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो लाथा एम्फौ मोनसे दोरोङारि जानाय नङा होमबा बर'नि ओ बेखौ जोङो लानथा एम्फौखौ जायोबाबो बेनि जोङो फिथोबखौ रुनानै इन्दि ओ थावख्रि लुनानै जोङो इन्दि सि बानायो नङा हबा ओ इन्दिजियाव बो जोङो गोबां रां खामायनाय होयो बेसेना बांसिन बेना। जोङो फारसायानो जा एबा जोमग्रायानो जाया जोङो हौवाफोरनि ओ गस्ला जोङो बैसागो मोसानाय एबा जोङो बायदि फोरबोफोराव गाननो हानाय कट बानायनाय जायो। ओ बेहाय जोङो हाथाय गलाफोराव बर' आइजोफोरखौ गोबां फाननाय नुसै। हारसाफोरखौबो जोङो लारि लारि हाथाय बाजार थांबानो जोङो बर' आइजोफोरखौल' जि दानाय लुनायनि फाननायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ बिदिनो थावख्रि लुनायफोरखौ जोंनिया गोबाङानो नुनो थांला न' दङबा नुफा ननै दं सै जों नाथाय मेसिन फोराव बानायनायफोरखौ गोबां नुनो मोनो ओ बिदिबा नोंथां ओ जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा नोंजों ओ दसे सम होनाबाबो आंजों रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
औ दे।